खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ। ओ नोंथांसिम बे कलखौ खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आं ओ मोनसे बा मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना औ दा ओ नोंथांनो सावरायनायनि आयदाया बेनोदि ओ जोंहा दिनै थांना थानांगौब्ला आबादा सबनिसायबो गोनांथिसिन नङा होनब्ला आबाद नङाब्लानो जोंहा दिनै थांनानै थानाया गोब्राब। दा ओ बे आबादनि सायावनो नोंथाङा ओ एसेसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
दे
औ दा नोंथाङा बुंबाय जोंनो जि थांना थानायाव नांगौ ज आबाद जायखौ माने जोङो मावनानै जायो नङाा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि जि जानायनि बेलायाव जोंहा गिबि एबा गाहाय आबादानो जाहैबाय जोंहा माइ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा माइ नङाब्लानो थांना थांनो हानय नङा मानो होनबा जों बे माइनिफ्राय मोननाय माइरंखौसो जोङो जाना थां थायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे जोंहा ओ गोबां मैगंनिबो आबाद मावनाय जायो जायखौ जोङो बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जायो आरो ना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
बेबायदि जोंहा मेगंनि नुयो जोंहा गुबुन गुबुन ओ बायदिसिना दंबो जेरै गयनि बागान एबा गय आबाद आरो नारेखल बायदिनो गोबां दोङो दा जोंहा जि बुंनो थाङोब जे माइ आबाद बेखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। बे समाव माने गोबां अखा हायो नालाय नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
जों माइ आबाद मावनो जोंनो ओ अखा एबा दैनि गोनांथि जायो नालाय जोङो माइ आबाद दैज्लां बोथोरावबो मावनाय जायो। दा जोंहा आं माइ आबादखौ माबोरै बेनि बागै एसे सुंद फोरमायनोसै आरो नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन।
दा जोंहा माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोंहा मिथिखागौ जानो हागौ जि जोंहा माइखौ एबा जोंहा खोथिया नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो माइज्लि एबा माइनि जोलै नांगौ जायो नोंथां।
औ नंगौ।
बेखौ जों माने ओ जि नारसारिनि गला एबा बायदि हाथाइफोराव नङाब्ला जों जों बोसोरसे सिगां मावनानै गालांनाय माइ बिनि माइखौबो माने जोङो लानानै माने जि फाथोनि थयला एबा बस्थायाव जोङो सोनानै दैयाव हरसे हरसेबा हरनैनि थाखाय जों सोमना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव जों बेखौ माने सानसे एबा हरनैनि उनाव जों माने बेखौ बोखांनानै ओ खामसालि एबा जि जोंनि जे माइ दोनग्रा बाख्रि नङा होनबा नोंथां? बेयाव माने बेनि साखाथियाव बेनि सिङाव माने जों बेखौ लामस्रानै फेहेरना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा बेखौ माने मोजाङै एबा बिनि गाजाया मोजांङै ओंखारथों होननानै जों बेनाव माने ओ थालिर बिलाइ आरो नङाबा ओ थास' बिलाइजों माने बेखौ मोजाङै खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा जे माइ आबाद मावगोन नालाय माने जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंहा हाब्रुनि गोनांथिबो जागौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा जोंना हाब्रु जानो थाखाय जोंहा गिबियावनो हाखौ हालेवग्रोनोनांगौ जायो। जायखौ जोङो मोसौजोंबो हालौवो आरो ट्रेक्टरजोंबो हालौवो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां हेल' नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ दा जोंहा बिब्दिनो हालेवग्रोना लानानै जोङो बे हानि जि लाइफां फिसा एबा हाग्रा जायखौ फोथैग्रोनानै लायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जों बि हायाव माने दै एबा दैखौ सोनानै जोङो आरोबाव फिन खेबसेयाव जोङो हालेवफिननानै जोङो माने बेयावनो जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो दा जोंहा जेरै जे मैगं आबाद नङा होमबा नोंथां औ मैगं आबादखौबो जोंहा थिग बेबायदिनो गायनो थाखाय जोंहा ओ बेबायदिनो हालेवग्रोना लानांगौ जायो आरो जोंहा मैगं लायो मैगं ओ गुबुन गुबुन आयदायै जोङो मैगंखौ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा ओ जेरै जोगोनार जोगोनारखौ जोंहा गायनो थाखाय जोंहा ओ दखरसे दखरसे जोङो हाखौ गोजौ बाननानै गालांनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेयाव माने जोङो जोगोनारनि जि बेगर बेखौ जोङो गरनै एबा गरथामा लासै लागै होनानै जों माने बेयाव गायना दोननायनि सायाव जोङो नार्सारिनिफ्राय लानानै जेनेखा रासायनारि हासार जेरै इउरिया पटास सुगार बायदिखौ जों माने भिटामिन बायदिखौ जों होनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नाथाय आरो जोंहा गोबोरखि एबा जे मोसौ एबा जिब जुननिफ्राय मोननाय हासार बायदिखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
दा जों माने बेफोरबायाददि मैगंजोंनो जोङो जि बेखौ एबा फाननानै एबा जों बेखौ हाथाय बाजाराव फाननानै जों मोननाय रां
उम
औ बेजों माने जोङो जोंनि जि जिउ खुंनाय राहा बेयाव माने गोबां खहाय एबा माबा मोनबोयो आरो ना नोंथाङा जे राहा मोनबोयो
औ औ मदद मोनो आरो ना नोंथां
बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि जि आबाद बेफोरनो माने जोंनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा होननानै थाङो
औ नंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङाबो बेबायदिनो आबादफोरनि बागै एसे सावरायनो बा फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङाथ' माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय ओ
नोंथाङा जाखिनि जाखिनि फोरमायबाय आंनि सिगाङावहाय दा बेफोर गासैबो नंगौ थारैनो सैथो दा जोंहाथ' आबाद होननानै बुङोब्ला ओ बुहुमावनो सुबुं माहारि थांना थानायनि मोनसे गुबै ओ राह हा एबा जोंनि मा मोनसे गुबै आदार हिसाबै गनायनानै लाजायो आरो जायखौ जों जायाब्ला जों थांनानै थानाया गोब्राब होननानै बुंजायो जों दा आबादनि सायाव बुङोब्लाथ' जोङो आबाद मावनायनि खेथ्रआवथ' जोंहा बयबो नुखायो आरो मोनथिखायो नङा होनब्ला दा आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जोंहा आबादखौ आबादखौ आरो आबाद मावग्राखौ जोंहा माबायदियै मदद होनांगो आरो माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगो आरो माबायदि जोंहा मा बिसोरखौ जोङो हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ। जोङो मा जोङो बिसोरखौ दिनै जौगा। एसे बिसोरनि थांना थानायनि जिखिनि जोंहा। जों दिनै नोंगौ आबादारि जानांगौब्ला जोबोर खस्थ' जायो नङा होनब्ला सासे आबादारियासो दिनै जोंनि बुहुमनि गासै सुबुंखौनो मा थांना। थानायाव हेफाजाब होदों नङा होमब्ला जोङो जुदि सासे आबादारिया आबाद मावनानै। बियो फसल दिहुननानै बेखौ फाननानैसो। दिनिमा जोंनि बुहुमनि मानसिया थांना थानो हादों आरो जुदि सासे आबाद दारियानो जुदि आबाद दिहुनो गारोब्ला आरो जुदि बिथांमोननि आबाद दिहुननाय। आबाद दिहुननायनि थाखाय जेबो जुदि राहायानो गैया जायो। अब्ला बिथांमोना माबोरै आबाद दिहुनगोन आरो जोंखौ माबायदि मा जोंनि थांना थानायाव आदारखौ जोंनो बोरै जगायनो हागोन नङा होनोमब्ला। दा जोङो मा खालामनांगोन दा बेसो खोथाया जोंहा मा जोंनो सासे आबादारिखौ जोङो ओरैबायदि ओ मान होनो रोंनांगोन आरो मा आबादारिखौ जोङो ओरैबायदि ओ हेफाजाब होनो हानांगोन जेरावहाय मा सासे आबादारिया मा गावनि आबाद मावनायाव मोजाङै गोसो होनानै सोननानै थानो हाय।
औ
दिनै दिनैथ' जोङो आरो दिनैनि दिनाव जोङो नुयो मा सासे आबादारिखौ मा। जोंनिया मा साख्रि मावसिगोन गुबुना साख्रि मावनानै दिनि जासिगोन नाथाय मा सासे आबादारिखौमा सासे बिबायारिजों समान खालामनो नागिरो नङा होनब्ला
नोंगौ नोंगौ थारैनो नंगौ।
औ दा बेबायदि थासारिखौ जों लाबोयोब्ला जुदि सासे आबादारिया आबाद मावनायखौ गारनानै बेबो गुबुन गुबुन फारसे लामाथिं थाङोब्ला अब्ला आबादखौ मावनानै सोरजोंनो जाहोगोन नङा होनब्ला आबादखौ जोंनोहाय सोर जाहोगोन आरो जोंनि जोंनि थाखाय आबादखौ सोर मावगोन बेसो खोथाया।
औ नंगौ
दा बेनिखायनो जोङो मा सासे आबादारिखौ सासे गोजौ थाखोनि सुबुं साननानै बिथांखौ जोङो भगबान होननानै साननानै लाबा बेयाव। गोरोन्थि जानाय नङा।
नोंगौ थारैनो।
आरो जोंहा मा ओ दिनैहाय आबादारिया। ओ माखासे हेफाजाबनि माने गोनांथिखौ लुबैयो आरो मा ओ माखासे जोंहा हेफाजाबबो गोनांथि जायो जोंहा बुंनो थाङोब्ला रांखान्थि बिथिङावनो गोबां माने आंखाल जानानै फैयो आरो खायसे समाव माने बोथोरनि थाखायबो। आरो जोंहा रां रांखावरि बिथिङावबो गोबां। माने आंखालनि थाखाय सासे आबादारिया मालाबा समाव आबाद मावनो हायाबो जानो हागौ नङा होनब्ला।
औ नंगौ थारैनो।
आरो दिनैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला दिनै आबादारिफोरनि थाखा थाखाय गोबां ओ जोंनि भारत हादरनि बा जोंनि ओ जोंनि सरखारनिफ्राय दिनै मा गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुदों आरो आबादखौ आबादारिफोरनिसिम। दिनै आबादारिफोरनि थाखाय मा जोंहा पि एम किसान होननाय मोनसे स्किम दङ ना? जायाव जोङो नैरोजा नैरोजा रां मोननो हायो जायफोर आबादारि बिसोरो। आबाद मावनो थाखाय। ओमफ्राय दा ओ नोंथांसिम बेखौबो फोरमायनो सानदों आङो जोंहा दिनै आबादखौ आबाद मावनायखौ बा जोंनि ओ फसल दिहुननायखौ जोङो माबायदि संरैखाथि होनांगोन नङा होमब्ला? दिनै जोंहा मा ओ आबाद मावनोसै नंगौ नाथाय आबाद मावनायाव जोंहा माबादि माबादि थासारिजों जोंहा आबादखौ मावनांगौ। आरो जोंहा माबायदि खान्थिजों आबादखौ मावनांगौ बेखौ मिथियालासेनो मा जानला मोनला आबाद मावनायखौ नुसै जोङो। माबा बेयाव माबायदि गोहोम गोग्लैयो होनोब्ला मा मिथिगोना? जोङो माखासे रासायनारि मुलि बाहायना होनोसै फसला ओंखारगोन नाथाय जोंनि मा हानि जिखिनि गुन बेखौ खोमानानै लागोन। नङा हब्ला आरो बेजों लोगोसे फसलनि जिखिनि गुन बेखौबो खोमानानै जोंनि देहाखौ मा गाज्रि थासारियाव लाबोनाय मोनसे थासारिखौसो बजबनानै लासै आरो दिनैथ' दिनैथ' आरो फसल दिहुननो थाखाय गोबां रासायनारि मुलि बाहायनायखौ जों नुयो नङा होमब्ला? मानो होनब्ला बिथांमोनहा ओरैबायदि जाबाय दिनै मा फसल दिहुनग्रा खम जाबाय फसलखौ जोङो आरो गोबांनिफ्राय गोबां दिहुनो नाजायो बेयावनो मा रासायनारि मुलि होनोसै फसल दिहुननोसै गोबांनिफ्राय गोबां आरो बेखौ फाननानै मा जों जा जों दिनै सुबुं माहारिया जानोसै आरो बेजों लोगोसे मा जोंहा दे ओ जोंबो जायखौ बुङो बेमार आजार सोदांनानै लानोसै बेबायदि थासारि फैबाय आरो।
औ।
दा जोंहा बेनिखायनो जेसे हायो एसे रासायनारि मुलिनि अनगायै जोंहा नआवनो बानायनाय जेरै खानस्रिफोरनिफ्राय दिहुन नाय बेफोर हासारखौ बा गोबोरखि हासार बेफोर हासारखौ बाहायोब्ला जोंहा आबादाबो मोजां जागोन हानि गुुनाबो मोजां जागोन आरो बेजों